खोनादों नोंथां?
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
आङो दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ आंबो दा ओरै फ्रियावनो दंथयो नोंथां नोंथांजों आङो दसे सम सम सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथाङा दायो ओरैनो दंङ ना?
औ आंथ' ओरैनो दङ।
औ औ गिबियावनो माने सावरायनो गोनां आयदाखौ खिथाना होनोसां बिदिनो। जेनेबा न'आव फिसिनाय दाउफोर ओमफ्राय हाग्रायाव फिसिनाय दाउफोर नि सोमोनदै एसे सावरायसै दां नोंथां
औ जागोन नोंथां।
खोनादों ना नोंथां औ।
खोनादों नोंथां ओं।
औ नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा जेनेबा न'आव फिसिनानै मा मा दाउफोरखौ न'आव फिसिनाय जायो। नोंथांनि
औ
मोनदांथियाव न'आव फिसिनाय दाउफोरखौ।
औ जागोन दे नोंथां दे। जोंहा न'आव फिसिग्रा दाउ होनोबाथ' जोंहा ओरैनो न'नि दाउ जायखौ लकेल दाउ होननाय जायोना न'नि दाउ बिदिनो ओमफ्राय आरो। कयलार दाउ होनो ओमफ्राय आरो मोनसेबाव ब्रयलार दाउ ओमफ्राय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दाउफोर दं आर ना जायनि नामफोरखौ जों मोनथिजोबा। बेफोर जाबाय न'आव फिसिग्रा दाउ ओमफ्राय आरो हाग्रायाव थाग्रा दाउ। हाग्रायाव थाग्रा दाउआथ' जेरै ओरैनो मा होनना बुंगोन बेखौ दाउथु, दाउस्रि दाउखा, फेरेंगा, सखा बेफोर जाबाय हाग्रायाव थाग्रा दाउ आरोना बे
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा न'आव फिसिग्रा दाउ होनोबा जोंहा बे लकेल दाउ। बेफोरखौ जोंहा न'आव मानो फिसिनाय जायो होनबा जोङो बैखौ बेफोर दाउआ बायजोआव थाङा। जोंहा न'आव फिसियोबाथाय न'आवनो थाबाय थायो जेराव बाहेरायाव थांनो अबबा जोंहास जानौ लस जागोन नालाय जोंहा बेयो न'निफ्राय जेरावबो थाङा नालाय जों बेखौ न'आव फिसिनाय जायो आरो ना? बे ओमफ्राय जोंहा आरो बेखौ फिनानै आजिखालिथ' दानि जुगावहाय जोङो फालांगिबो खालामनो हमबाय आरो ना दाउनि। जेरै गिदिर गिदिर न' न' बा फार खालामनानै जोङो। दाउ लकेल दाउ बा ब्रयलार दाउ बा कयलार दाउ बेफोरखौ जोङो फिनानै गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आर ना बा रां आरजिनो हायो जेरै जोङो लकेल दाउखौ खौ जोङो गिदिर फार्म खालामनानै फिनानै जोङो दाउदै फाननो हायो। आरो बेजों लोगोसे दाउखौ फाननो हायो बिदि आरो गोबां रां आरजिनो हायो जोङो। ओमफ्राय आरो थिग बिदिनो ब्रयलारखौबो जोङो फार्म खालामनानै फार्म खालामनानै जोङो दाउखौ फाननो हायो आरोना ओमफ्राय आरो बिदिनो ब्रयलार बयलारखौबो जों थिग बिदिनो फार्म खालामनानै जोङो फाननो हायो आरो खोनादों ना नोंथां औ ओमफ्राय गोदोनि दिनावथ' जोंहा बेफोर दाउफोरखौ बिदि दानि जुगनि बायदि जोङो फालांगि खालामनो खालामनाय जायामोन आरोना गोदोनि दिनाव जोङो। खालि जानो थाखाय बा ओरैनो आलासि दुमसि फैबा जोङो जानो थाखाय बिनि थाखायल'से फिनाय जायोमोन जोङो फाननो था खाय ओमफ्राय बिदि बिजनेस खालामनाय जायामोन आरोना गोदोनि दिनावहाय ओमफ्राय दानि दानि जुगावहाय जोंहा जानायजों लोगोसे साननाय हनायफ्रा जोंहा साननो हनो हासिननाय जाहैबाय आरो थाखा फैसानि बिलुआ बारा जाहैनि जाहोनावहाय जोङो फार्म खालामनानै जोङो बुरजा बुरजा फिनानै जोङो फाननो हमबाय आरो दानि जुगावहाय
औ नंगौ नों
नोंथाङाबो फंनैसो दाउ न'आव फिनाय दाउ हाग्रायाव थाग्रा दाउ बेनि सोमोनदै फंनैसो बुंना होनो
औ बिदिनो नोंथां ओ खाबो माने एसे बुंनोखाबाय जेनेबा आंबो आंनि मोनदांथिनाय बा आंनि नुनाय बा मिथिनायखौ एसे फोरमायसै जेनेबा न'आव फिसिनाय होननानै बुङोब्ला माने बिदिनो बांसिनानो दाउ जेनेबा मा होनो दाउज्ला फोर दाउजोफोर बिदिनो हांसो बिदिनो फारौफोर माने बेफोरखौ बांसिनानो माने न'आव फिसिनाय जायो आरो ना जेनेबा जोंहा दाउलाफोरखौ औ दाउ जेनेबा दाउजोफोरखौ बिराद फि फिनाय जायोना न'फ्राव जेनेबा दाउलाफोरखौ खासि खासि खालामनानै जोंङो बुरजा बुरजा सोरहाबा दसथा माने दाउलाफोरा गिदिर जायो माने बेसेनाबो बारा मोनोबा जानाय समावबो माने बेफोरो माने बुरजा गिलिर जायो नालाय बेनि थाखाय दाउलाफोरखौ सिरि आरो
उम
दाउ खासिखौ माने जानायावबो गोथाव बा मेजेम गोनां होननानै बेखौ मिथिनाय जायो आरोना जायनि जाहोनाव माने बेफोरखौ जायो माने फानोबा माने बेसेन बुरजा मोनो होननानै मिथिनाय जायो आरो ना। आरोबाव दंङो औ मोजाङैनो नोंथां
खोनादों नोंथां ओं
आरोबाव बिदिनो जोंहा दंङ हांसोफोर हांसोफ्राबो माने
गोबां रोखोमै फिसिनाय जायो जेनेबा हांसो हांसो रा हांसो राजाफोरखौबो फिसिनाय जायो। बा हांसो ओरैनो लकेल न'आव मोनग्रा बेखौबो फिसिनाय जायो ना। जायनि जाहोनाव माने बिसोरो बिस बिसोरो माने फिसा जायोबा माने बिदै दैयोना बिसोर बिनि बिदैयाबो माने न'आव जानोबा फाननो थाखायबो बेखौ फिनाय जायो आरो ना। आरोबाव माने बै बिदैफोरखौ माने बिमानो गहोयोबा माने बेयो माने द सथा पन्द्र'था बिदिनो दैयो आरो ना जायनि जाहोनाव माने खेबसेनो बिनि फिसाया बुरजा जायो आरो ना जेरै दाउ फ्रामनि थारमाने दसथा बिदिनो एगार'था बार'था बिसिंखौ नुनो मोनो आरो ना जायनि जाहोनाव माने बिसोर माने फिसा जायोबा माने खेबसेनो बुरजा बुरजा जायो आरो ना। जायनि जाहोनाव बि बुरजा जायोबा माने फिसाफोरा थाब देरोब्ला बिसोरो माने फाननायाव बा फालांगि खालामनायाव मोजां जायो आरोना आरो दाउफोरनि जा जानाय होननानै बुंनानै बुंङोब्लाथ' माने बे दाउफोरा बिदिनो माइरंफोर जायो बा इंखुरफोर जायो आरो ना आरो बिदिनो हाग्रायाव बिदिनो एरलुनानै एम्फौ एनला जायो आरो आरो हांसोआबो हांसोखौ बांसिनै माने ओंखाम ओंखाम जानाय बेखौ नुनो आरो ना मारै हांसोआ माने दैयाव बांसिन थायो बेखौबो जों मिथिनाय जायो आरोना। आरोबाव दङ जोंहा फारौ फारौआथ' माने बिदिनो न'नि उखुम उखुम बा फारौनि थाखाय मोनसे न' बानायना होनांगौ आरो ना बिदिनो थानो थाखाय आरोबाव जोंहा हाग्रानि दाउ होननानै बुंबाथ' माने गोबां दाउखौनो मिथिनायायो जेनेबा जोंहा बाथ'फोर थायो। दावराइफोर सिलाफोर बिदिनो हाग्रायाव मोननाय बिदिनो दाउस्रि सखा ओमफ्रायो दउथुफोर ओमफ्राय दाउब'फोर माने माने हाग्रायाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर मोनो आरो ना फेसाफोर बिदिनो माने मा होनो हाख्रिायाव माने गोबां रोखोमनि दावमा दाउसाफ्रा माने गोबां रोखोमै गावनि थांनानै थानायाव मान माने बिदिनो बांसिन थांनानै थायो आरो खायफाया बिदिनो माने बिनि माने बेफोरखौ मिथिनाय जायो आरो ना।
औ।
फोर जानानै थांनानै थायो ओमफ्राय खायफाया बांसिन बांसिन दावउा दाउसियावनो माने हाग्रानिखौ एम्फौ एनला जानानै थांनानै थानाय बेखौ नुनो मोनो आरो ना जेनेबा दाउस्रि फोराबो एम्फौ एनला जायो बिदिनो ओमफ्राय दावब'फोर जानायजों लोगोसे आरो सिला दाउ आरोना नो हागोन नामा आवगायनायनि सोमोन्दै
हागोन नोंथां जोंना आं न'आव फिग्रा दाउनि सोमोन्दै फोरमायनोसै जोंहा न'आव फिसिग्रा दाउ होनोबा लकेल दाउ हांसो बेफोरखौ जोंहा फिनायावहाय जोंहा फैसा बेसेन थाङा फैसा खरस थाङा आरोना। मानो होनबा बि बिसोरो जोंहा हांसोआ हांसोआहाय गावनो जोङो हगारना होयोबा गावनो हारसिंनो नागिरनानै एम्बु खानस्रि बायदि बायदि बेफोरखौ गावनो नागिरनानै जायो आरोना ओमफ्राय आरो जोंहा न'नि दाउ लकेल दाउआ बेबो जों जानाय जेरै ओंखाम खालाय ओंखाम बायदि बायदि माइ बेफोर बेफोरखौ जोङो होयो आरोना बेवहाय जोंहा जेबो बायनानै होनांगौ जेबो एक्सट्रा फैसा खरस गैया आरो ओमफ्राय आरो गावनो गाव हारसिंनो एम्फौ एनला एम्फौ एनला एर लोरला माबा माबि बिदिनो एम्फौ नागिरनानै जायो आरोना बेनिफ्राय
औ औ।
जोङो बेफोरखौ जोङो बिजनेस खालामनायावहाय जोङो जेब्ला फार्म खालामनानै गिदिर गिदिर न' बां खालामनानै जोङो बेखौ फियो। जे अब्लासो जोङो दानाय एक्स्ट्रा दाना बायनानै जोङो बिसोरनो आदार जाहोनांगौ जायो आरोना। मानो होनबा जोंहा खमओ खम समावनो जोङो दाउफोरखौ गिदिर गिदिर जाहोनानै जोङो थाब फाननो मोननायनि थाखाय जोङो एक्सट्रा दाना बायनानै जाहोयो जाहोनाय जायो आरो ना। बेवहाय जोंहा एसे फैसा खरस जायो ओमफ्राय आरो फैसाबो मोनफिननाय जायो बिदि आरो। जोंहाथ' दाउलाखौ होनोबा जोङो दाउला मासे मासे दाउलाखौ जोङो खासि खालामनानै दोनोबा मासेयावनो जोंहा फन्द्रस' बा दुइ हाजार बेफोरबायदि मोननाय जायो। ओमफ्राय आरो हांसो हांसोआबो जोंहा मासेयावनो जोलाया जोलाखौ जोङो सयस' सातस' मोननाय जायो। हांसोखौ ओमफ्राय आरो औ ओमफ्राय आरो हेल' खोनादों ना नोंथां?
खोनादों
औ बे आरो बै औ ओमफ्राय आरो। लकेल दाउ लकेल दाउआथ' आं दहाय फोरमायलांखाबाय जोंहा दावदैबो फाननानै फैसा मोनो। आरो दाउ दाउ बिमाया जोंहा बुरजा बुरजा बिदै दैनानै बुरजा बुरजा फिसा खांहोनानै जोंहा गोबां दाउ फिसिनो हानाय जाहैयो आरोना दाउ फिसा ओंखारबा।
औ औ
होमबा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां नङा होमबा?
औ अब्ला नों औ समाबो जाबाय अब्ला नों गो नोंथां दे
औ औ जागोन दे नोंथां उम